औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा दायो बिदिब्ला थैयैनो दङ ना?
औ फ्रियानो दङ नोंथां फ्रियानो औ।
ओ अब्ला नोंथांजो ओ मोनसे। गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय। नोंथांनो आं कल खालामनाय जा
औ आस्सा नोंथां सावराय जागोन दे।
अब्ला नोंथाङा सम होनो हागोन नङा होनोमबा नोंथां।
औ हागोन नोंथां हा-हागोन। फ्रियानो दं आं नोंथां नोंनायालाय औ।
बिदिब्ला आङो ओ जि सावरायनो लानाय आयदा बेखौ जागायनो सिगांबाय।
औ दे नोंथां दे सवराय जागोन दे।
अ जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय मा जोंहा आबाद नोङा होनबा। ओ दा आङो नोंथांनाव बेखौ ओ मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलाव। ओरैनो मा-मा आबादखौ मावनाय जायो आरो बे खौ माबोरैहाय मावनाय जायो मा-मा समाव मावनाय जायो। बेनि ओ मुंफोरखौ आरो लोगोसेनो। माबायदि आबादनि जिखिनि मुलाम्फा। फोर माबायदिहाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ ओ आदसा नोंथां आं जाखिनि एसे एनै हायो आं एसे एनै सा स्राजाङैनो फोरमायना होगोन नोंथां आं। जाखिनो हायो।
औ थारैनो।
औ-औ-औ ओरैनोथ' जोंना आबाद बुं नो थाङोब्लाथ' ओरैनो दाथ' दैज्लां बोथोर मोनसे। ओ औ जा खिनि दैज्लां बोथोराव जोंना माइ आबाद मावो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ।
औ माइ आ बाद माव-मावनायाथ' जोंना ओरै अखा नङाबाथ' जाखायानोसै जाखिनि दैनि आंखाल जोंना।
औ नंगौ नोंथां।
ओरैनोथ'
दै मोननानैसो जोंना हालेवनाय जागायो जागायनानै बेफोरबायदिनो हालौनानै जोंनिया ओ जाखिनि खोथिया थिलि खोथिया थिलि हालेव जेनना नै माने फोनाय जायो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ थारैनो।
नि उनाव फोसे फोनानै जोंना बे खोथिया थिलिखौनो ना नोंथां। आ बे खोथा थेलिगुनो आरो गुबुन मोनसे माने दब्लायसे बा दब्लायनैनायनि थाखाय माने जावैनाय होनो दै नोंथां जोंनिया बेखौ
औ नंगौथारैनो।
औ जावैनाय होनो खोथियाखौ फुनानै माने एसे जाब जाब गायना होयो। आरोार ना माने बेखौ दब्लायसे बा दब्लायनै।
औ नंगौ थारैनो।
यनायनि जाहोनावनो मानो‌ खोब गसाया बारायो आरोना बे जावनाय खासिया होनो जोंनिया खा एसे जावैनाय बेखौ औ ओरैनोथ' गायनायाथ' मोननैयै जा जाना थाबाय जेरै नेवसिया आरो मोनसेया खासिया बा जावैनायनि जावैनाय गायनाया आरोना नोंथां औ। औ नेवसिया बे नेवसिया बेनो आरो नोंथां जाय खोथियाथिलि खोथियाथिलि माने फोबाय फोनानै बेखौनो आरो माने डाइरेक्ट गायखायो आरोना बेयाव ओ डाइरेक्ट गायखानाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ माने औ ओमफफ्राय बै जोंना जावैनाया जेरै जावैस्लायनानैसो आरो बिनि उनावसो जा जोंनि गायथारनांगौ बेखौ गायो आरो नोंथाङा जोंनिया।
औ थारैनो नोंगौ अब्ला नोंथाङा औ फोरमायलांबाय थादों।
औ।
बेफोरबायदिनो गायो जोंनिया बिदिनो खोब आबाद बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव जोंनि ओनसोलाव ओ मासुरि आरो रनजित होनना बुंनो थाङो आरोना नोंथां जोंनियाव माइ जानाय होनना बुंनो थाङोब्ला नोंथां औ बिदिनो माइ फिथाइयाबो जोंनियाव बिदिनो गथा गथा मोनो होनना बुंदों माने मोनो आरोना मोननाया नोंथां औ रन्जितजों मास कुराजों मासुरिजों ओरैनोथ' रनजित मासुरि ओमफ्राय बिदिनो आरो मा मा माइ दंबावोमोन । र ओरै रन्जित थाबाय मासुरि थाबाय आरो लोगोसे बिदिनो माइब्रा माइ । बेफोरबायदि दं आरो ना नोंथां औ । ओरैनो जोंनि ओनसोलाव माइब्रा माइखौ गायनाय जाया जानाया बारा बिदिनो बे जाखिनि जोंनि ओंखाम जाजाथावबो नङा नालाय नोंथां इयो । माइब्राया औ बे खौ माने बारा माबानाय जाया आरो जाखिनि जोंनि मागोआव जानो थाखाय दब्लायसे बा दब्लायनै गायो आरो नोंथां औ ओरैनो आरो । गोरान खेथि बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जाखिनि जुखामफोर थागोन जु खामफोर भिन्दि बेफोरबायदिनो आरो नोंथां जोंना गोरान खेथिया । लोगोसेयैनो लोगोसेयैनो जोंनि ओनसोलाव खोब माने मुलाम्फा जानाय बुंनो थाङोब्ला तुरमुस बुस आरो ना नोंथां जाखौ दैथुब दैथुब फिथाइ ना मा होनो? औ माने बेखौ माने खोब जोंनियाव बिदिनो । जोंनि ओनसोलाव हा खालियाव आरोना गोबां मानसिफ्रानो हाग्रा सिफायनानै ट्रेक्टर हालेवनानै बेफोरबाय दिनो आलि खोनानै गोजौ गोजौ एसे हादाब माबा खालामनानै बेयावहाय बिदिनो प्लास्टिक माबानानैहाय बेखौ ओ‌ जा माबानाय जायो आरोना नोंथां जोंनियाव ओ बेगर गारना होनाय गायना होनाय जायो आरो नोंथां औ ओम‌ खोब मुलाम्फा जादों जा नायालाय गोबां मानसिफ्रानो बेखौ गायनानै माने माखासे बेफोरबायदि आबाद आबाद मावनो थाखायबोथ' जोंना मेडिसिननि गोनांथि जायो नालाय माखासे मुलिफोर औ जायनो माने गोख्रोङै आबाद मावो बेनो मोनो आरोना फिथाइखौ नोंथां माने ओ बिदिनो मुलाम्फा जायो जाय मो मोजाङै ओ थोंजोङै मोजाङै माने आबादखौ मावो बेफोरो आरोना ओरैनो सा साज्रां जाय मावो बेफोर माने बिदिनो ओरैनो मावगारनाय जायो आरोना थारमाने मावो से मावो बा माने जोथोनखौनो लाया नालाय नोंथां जोंनियाव बेयावनो जाय फोर बेफोर दै आरो बिदिया माने मुलाम्फा जाया आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो अब्ला नोंथांमोननिखै जि माने तरमुजनि आबाद नङा होमबा बे तरमुसनि आबादखौ माने गोबां ओ जेरै ओरैनो बा फरायनानै थानाय बिथां ओरैनो माने फरायखांनायनि उनाव ओरैनो थानाय लाइमोनफोराबो‌ बि खौ मावो नामा नोंथांमोननिथिं
औ नोंथां बेफोरखौ माने जायफोर बिदिनो ओरैनो फरायस्रांनाय बा जेबो खामानि गैयि बा बिदिनो एसे एनै थानाय बेफोरो खोब मावसोयो मावनायालाय नुदों आंबो ओरैनो जाखिनि औ मोजां नोंथां मोजां नंगौ आथिखालाव खोब नु नुनायाबोथ' फोरोंगिरिफ्राबो माने खोब मावसोयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिखौ
औ औ थारैनो अब्ला नैबे जि ओ तरमुस आबाद मावनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि ओनसोलाव खोब मोजाङैनो माने बेखौ जाफुंसारनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों आरो
नुदों औ नोंथां नुदों खोब जाफुंसारखौ नुदों आं नुनायालाय
औ अब्ला नोंथां जि तरमुज आबाद बे तरमुज आबाद माव मावनायनि गेजेरजों जोंनि खायसे ओ जि माने ओ बेकारै थानाय जि लाइमोनफोर जा बा गोबां सुबुंफोरानो जा बेखौ मावनायनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ ।
औ थिग बेबायदिनो आरो ओ बे तरमुज आबादनि अनगायैबो आरोबाव नोंथांमोननिखै माबाफोर ओ आबाद मावबावो नामा?
ओरैनोथ' जोंनियाव तुरबुज नि अनगायैथ' आं बारा आबाद मावनायखौ नुवाखै जाखिनि मुलाम्फा जानाय बुंनो थांबाथ' आं बेखौनो नुदों तुरबुजआ तुरबुज मा मावनाया ना नोंथां
औ थारैनो अब्ला आं नोंथां नोंनाव मोनसे ओ सोंथि सोंबावनि ओ बे तरमुज खौ जोङो मा समाव गायनाय जायो?
तुरबुज खौथ' ओरैनो मा समाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां बेखौ आं इदिनो गायनाय नुनाय मथैथ' इदिनो जाखिनि ओ दा दाबो गायजायो दां नोंथां बेखौ आं नुदों आरो नुनायालाय दाबो गायना माने इदिनो ओशबोसोर बोसोरना मा बेफोरबायदिबो नुलायलांदों आं नुनायालाय नोंथां आं बा रा क्लेयारलि बारा आं इ बिदिनो नुदों आरो नुनायालाय क्लियारलि बुंनो हायाबाबो जाखिनि मावनाय जा मावबाय थानायखौलाय नुदों आरो बेफोरबायदिनो नोंथां
नंगौ थारैनो नोंथां अब्ला नोंथांमोननिखै बे तरमुजनि अनगायै आरो आरोबाव जेरै जोंहा दैज्लांनि मैगं होननानै बुङोब्ला बानलु जिंखा बेफोरखौ मावनाय जाया नामा?
अ आदसा नोंथां आं बेफोरखौ बावदों माने बेथ' जोंनियावबो खोब खमन दै नोंथां बे बे बानलु बुस्थु होननाया बानलु जाखिनि जोंनि ओंख्रियाव होयो बानलुआ ना औ खोब मावसोयो नथां मावनायालाय जोंनियावबो बेखौ माने बिदिनो हमना ला बिगाथाम बिगाब्रै बा बिगाबा बा सय बिगासिम गाहाम आं नुदों आरो नोंथां नुनायालाय
अ अब्लाथ' नोंथांमोननिखै जोबोद मावो होननानै बुंनांगोन नङा
औ नंगौ नोंथां जोबोद मावो बावनासो थादों आं नोंथां बेखौ
औ थारैनो अब्ला नोंथांमोननि जि ओनसोल बे ओनसोलाव थारैनो जेसेबां खि माने सुबुं माहारि दं गासैबो माने आबादजोंनो माने जिउ खुङो नामा
औ आचसा नोंथां मेक्सिमामखौथ' बुंनो हाला ओरैनो जायफोर बा ओरैनो बेखार थानाय बा फरायज्रांनाय बेफोरो जा एसे एनै माने बिदिनो जायफोर नांगौ मेदिसिनफोर ना नोंथां आबादखौ मावा आरो नांगौ जोंनि मेडिसिनफोरखौथ' होखानांगोन औ बेफोर माने एसे एनै जायफोर फरायज्रांनाय बेफोरो माने खोब माव मावनायखौ नुसैयो आरो बिदिनो नोंथां
औ थारैनो नंगौ आथिखालावथ' जोंहा जि फरायनायनि गेजेरजोंबो गोबाङानो साख्रि बाख्रिखौ मोननो थांला ओ औ बेफोरनि था खायनो जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो जि आबादाव नांथाबो बेनि थाखायथ' खोब माने मोजां बाथ्रा नङा होमबा जोंनि इयुननि जि लाइमोनफोराबो जाहाथे बेफोरबायाददि मावनायनि गेजेरजोंनो गावसोरनि जिथु जिउ राहा बेखौ जाहाथे दानानै लानो हायो बिनि बिनि थाखाय द खोब मोजां अब्ला नोंथांमोननिखै जि बानलु बै ओ जि बान जों जायखौ माने बानलु सिब्रबो होनना बुङो नङा?
औ नोंथां नोंगौ बानलु सिब्र'खौ आं नुवाखै आं नुनाया जाखिनि जोंनि बै बानलु बेखौ मा बानलु होनो मिथिया आंबो जायखिया बै एसे माबायानो आरोना नोंथां नर्मेलि बेखौनो माने खोब नुसोदों आरो आं नोंथां नुनायालाय
औ थारैनो अब्ला बै बानलुखौ ओ नोंथाङाबो बेखौ गायफेरबाय नामा?
औ नोंथां गायबाय गायनायलाय आंबो जाखिनि समाव सोरबा बिदिनो न'नि मानसि बा गामि जोंनि मानसिफ्रा इदिनो ओरैनो थास्लाय लिंनि अ आं गायबाय गायनायालाय नोंथां एखौबो
औ थारैनो अब्लाथ' बेनि माने जिखिनि मुलाम्फा बे बानलुनि मुलाम्फानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दाथ' गोबाङानो जायो ओथां गाय ओ मुलाम्फा जानायालाय एदिनो गिबियाव आबाद मावनायाव जेरै हाजिरा एसे एनै लानानै जाखिनि मावो आरोना नोंथां बे मावनायाव एसे एनै फैसा खारबायना नोंथां बावबो लोगोसे जेसेबांनो माने ए ओ फानलुखौ जेसेबांनो साफा खालामनो हायो साखोन सिखोनै लाखिनो हायो मोजां मेडिसिन मुलि होन होनो हायो एसे एनै फैसाथ' खारखागोन खारनायलाय नोंथां औ बे एसे एनै खारनाया खारनाय जेबो नंला नोंथां बेनिफ्राय माने जाखिनि ओ उनावहाय फि थाइ मोजां होयोना नोंथां एफोरबायदि मेडिसिन मोजां मोना जायगायारि साफा मोनानै नोंथां बेफो ओ बेफोरनिफ्राय माने बांसिनै उनावहाय माने साब सिनै फानबाहाय बे जाखिनि जोंनि एसे एनै रां खारदोंमोन हाजिरा खाम बेफोरबायदि थांदोंमोन ना नोंथां । बेफोरनि माने बांसिनै मोननो थाङो आरो नोंथां ओ इदिनो मोजाङै जोथोन लाखिनो हाबा नोंथां जोंनियाव
औ नोंगौ । अब्ला नोंथांमोनिजों जि बानलुनि ओ बेसेन बे ओरैनो फाल्लासेयाव बेसेबां बेस
औ फाल्लासेयाव ओरैनोथ' जोंना ओम जाखिनि ओ फायखारि आरो लोगोसेयैनो लकेलाव फाननाय बे मोननै थायो आरोना नोंथां । ओ इदिनो फायखारिनो हरब्ला जोंनिया खोब इदिनो मुलाम्फाबो जायो । लोगोसे लकेलफोरावथ' इसेग्राब बिदि बस्थायै बस्थाथ' नांखाला जाहैबायना नोंथां । बेनिखायनो लकेलाव एसे दामबो मोनोमोन मोननाया अब्लाबो माने खोब बस्थ बस्थायै बस्था एभेलेबेल नाङा आरो ना नोंथां । लकेल एरियाव एदिनो जा फायखारि हरनाय फायखारि हरनायाव खोब लाब बो जायो आरो नोंथां । जोंनियाव इदिनो फाल्लायाव जौसे ओ जौसे राङै हरनाय जायोमोन आरो फाल्लायाव इदिनो ओमफाय अबबाथ' ओ ल केलावथ' फाल्लायाव जौसेबा बिनि एसे बारायाथ' जाखायो नालाय नोंथां । औ इदिनो खोब फायखारिनो हरनानै मुलाम्फा जायो आरो न
औ अब्ला । नोंथांनिफ्राय जिखिनि ओ सावरायबाय बेखौ खोब मोजाङैनो बुजिना मोनबाय नङा होनोमा नोंथां?